औ खोनादोंना?
खोनादों नोंथां।
औ औ।
नोंथाङा मा खालामबाय दं?
आं दं ओरैनो नोंथाङालाय?
आंबो ओरैनो दं नोंथां
औ औ औ
अब्ला मोजां ना?
औ मेम नोंथां
खोनादों ना? औ नोंथां बुंदो
आंनो बुरजा होना आं नोंथांजों जानाय जादारनि एसे सावरायनो नागिरदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां?
औ औ नोंथाङा सावराय जागोन,
हेलौ नोंथां
औ खोनादों,